हेलौ
नोंथां खोनादों ना?
खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा मोजाङैनो दं ना?
औ मोजाङैनो दं।
अ नोंथाङा मोजाङै औ मोजाङैनो दं आंबो। ओ नोंथाङा मोजाङै दङ अब्ला आङो नोंथाङा आंजों रायज्लायनो सम दङब्ला नोंथांजों आं दैज्लां बोथोरनि बागै सावरायनो सानदोंमोन सम दङ ना?
औ दङ नोंथां रायलायनो हागोन।
औ नोंथांमोननाव दैज्लां बोथोराव मावनाय आबादनि ओ बागै नोंथाङा एसे सावरायना ओ बुंनो हागोन ना? फोरमायना होनो हागोन
हागोन नोंथां हागोन। जोंनियावहाय दा बे समावहाय जोंनियाव गोबां आबाद मावनाय जायो। जोंनि फोथाराव दा नायनो थाङोब्ला जों नुनो मोनगोन लेस्रा जिं खा आरो गोबां बायदि रोखोमनि दा जोंनि हालामावहाय बांसिनानो लेस्रा आरो जिंखाखौ गायनायखौ नुनो मोनदों।
औ नंगौ
दा बे समावथ' जोंनिया दैज्लां बोथोर जाबाय दैज्लां बोथोराव आरो जोंहा गोबां बिबांनि मैगं थाइगं दङ। आरो जोंहा ओ दैज्लां बोथोर फैनाय लोगो लोगो माइ माइ आबाद मावनाय समा सफैबाय। जोंनि गेजेरावहाय माइ आबाद मावनो थाखाय दा थियारि जाहांबाय
अ नंगौ
नोंथांमोननियावबो माइ आबाद गायोना?
औ थारैनो मावो नोंथांनो आं माइ आबादखौ मा माबायदि मावो एसे फोरमायनानै ओ होनोसै। नोंथाङा खोनासंगोन ना?
औ नोंथां खोनासंगोन।
ओ बिदिब्ला ओ आं बुंनोसै ओ गिबियावनो जोंनो माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनो माइगि माइग्लिनि गोनांथि नांगौ नङा होमबा
नंगौ नोंथां।
औ ओ बै माइग्लिखौ जोङो ओ माइ गाय ओ से बोसोर आगोल माइ गायखांनानै दोननाय नानानै दोननाय बा आथिंजों नानानै दोननाय बा मोसौजों नानानै दोननाय जों बेखौ बाख्रियाव सोनानै दोननाय जायो जाहाथे इयुनाव माइग्लि ओ माइग्लि हिसाबै बाहायजाफिनो। ओ बे माइग्लिखौ जोङो ओ बाख्रिनिफ्राय दिहुननानै जों फा थोनि थयला बेयाव सोनाय जायो। बे थयलायाव। होनानै जों ओ गोरा खाथिनानै माइखौ गोरा खाथिनानै जों दैयाव सोमनो लाङो। दैयाव सोमनायाव जों साननै साननै नांगौ जायो साननैनि उनाव जों ओ थयलाखौ दैनिफ्राय माइ थयलाखौ दैनिफ्राय बोखां खांनानै जोङो ओ दैखौ सरदग्रोनानै लानाय जायो। ओ बिनि उनाव जोङो बे खौ सरद दैया सरद खांनायनि उनाव जों बेखौ न' लानानै फैयो न'आव ला नानै फैयोब्ला जोङो बेखौ हायाव लखबो हायाव लखबनायनि नाय जोङो बे खौ ओ दै सारस्रो सारस्रो खालामो आरो बिनि उनाव जों ओ जेखि जाया गोथां बिलाइ जेरै थालिर बिलाइ एबा
नंगौ।
थास' बिलाइ बिदिजों खोबनानै दोननाय जायो।
नंगौ औ नोंगौ खोनादों नोंथां।
ओ आरो बेखौ बेनि उनाव माइग्लिया फिसा फिसा गाजा बेरनो हमो गाजा बेरोब्ला बेखौ जोङो दुब्लियाव फोनो थाखाय ओ दुब्लि हालेवनांगौ जायो। ओ बेखौ जोङो गिबियावनो ट्रेक्टरजों ओ हालेवग्रो हालेवना लानाय जायो। ओ जोङो बेखौ खननै हालेवनांगौ खारायनाय आरो माखारहोनाय होननानै बुंनाय जायो ओ
नंगौ
जोङो बेखौ ओ माइ फोनो थाखाय एबा माइग्लि खौ फोनो थाखाय जोङो ओ दोखो दोखो हालेव खांनानै जोङो बेयाव मै होनाय जायो मै होनायनि उनाव जोङो माइग्लिखौ सारनानै होनाय जायो। अब्ला माइग्लिया ओ दान दाननैनि दाननै खावसे एबा ओ दाननै अब्ला ओ खोथिया महर मोनो खोथिया महर मोनोब्ला जोङो बेखौ गायनो खाय आलादा दुब्लि आलेवनाय जायो मोसौजों एबा ट्रेक्टरजों हालेवना लानाय जायो जेब्ला दु माइ गायनाय दुब ब्लिया मोनो अब्ला जोङो ओ खोथ थियाखौ फुनानै लानाय जायो। जेखि जाया आरंजों एबा ओ थुरिफोरजों खानानै बजा खानानै जोङो दुब्लियाव लांनाय जायो दुब्लियाव लांनानै जोङो बिदिनो ओ गामिनि गाैसिबो ज जालायनानै सावरि बादालि जानाय। होननानै बुंनाय जायो ज जाना ज जानानै माइ गायनानै जोङो जनो ओ ओंखाम जालायो बिदिनो ओ नख खर नखर गासिनियावबो गासिबो आबाद मावोथ माइनि नोंथां। औ मावोब्ला ज जोंहा बिदिनो गासैनि नखरावबो ओ हेफाजाब होलायो। ओ नोंथां। नोंसिनाव माबायदि आबाद मावो माइनि एसे बुं बुंनानै होनो हागोन ना।
औ जोंनियावबोथ नोंथाङा दा जेरैबायदि आंनो फोरमायबाय। बेबायदियैनो मावनाय जायो। जोंनिथिं माखासे समाव दैनिबो एसे उसुबिदा जायो।
औ नंगौ।
थाखाय जों दैखौ माने गुबुन राहा लानानै बुथुमनांगौबो जायो।
औ।
दा जेरैहाय जोंनियाव माखासे जोन्थोरफोर थायो दैनि दैनि बेबस्था खालामनो थाखाय। दैनि राहा। खालामनो थाखाय जोंनियाव जेरै ओ वाटार वाटार मेचिन। आरो माखासे ओ वाटार साप्लाइनि थाखाय जोनथोरफोर बाहायनानै जोङो दुब्लि फोथारसिम लांनानै दैनि राहाखौ खालामनानैसो बे आबादखौ मावनाय जायो आरो जोंहा जोंनि जाय गायावहाय माखासे दैनि आंखालावनो मोनफ्रोमबो समावनो माइनि आबादखौ मावनानै लानो हाया। बेयो जोंनि जोबोद दु खुनांथाव बाथ्रा।
औ नंगौ बांसिनानो दैज्लां समावनो मावखायो जों औ नंगौ नोंथां जोंनावबो बांसिनानो दैज्लां समावल मावनाय जायो। मानो होनोबा अखाया ओ खम हानायनि जाउनाव जों दैज्लां समावल ओ माइ आबादखौ मावनो हायो।
औ नंगौ नोंथां। नोंथाङा माइ आबाद गायफेरबाय ना?
औ नंगौ थारैनो गायनानै मोनफेरबाय आंबो। ओ नोंथां ओ जोंनि बे औ बुंनो हागोन।
माबायदि मोनो बेखौ गायनानै जोङो।
गायनानै जोङो सान्दुं गोसाबथ ओ जोबोर खस्थ मोनो जों गायनाय सम फुंआव आरो ओ मोदोमफोराबो एसे गोसोम गोसोम जानो हमो। आरो ओ बार बार ओ बार अखा फोयोबाबो जों ओ एसे खस्थखौ मोननो हायो।
औ नंगौ।
नोंथां ओ नोंथांनो मोनसे कुइसन आं फराय सों अके ओ नोंथाङा। खाथि गासा फोरबोखौ मिथिगौ जानांगौ।
औ मिथिगौ।
औ ओ बेखौ मा मानि थाखाय एबा मानो मा फोथायनानै साथिखौ साथिखौ एबा आलारि बाथि लगायनाय जायो नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन ना?
आंहा एसेबां रोंगौथि गैयाब्लाबो नोंथांनो आं जाख खिनि मिथिगौ बेखिनिखौ आं फोरमायनो सानबाय।
औ फोरमायनो हागोन।
औ बै खाथि गासा फोरबोखौ जेब्ला जोङो माइ गायखांनानै माइआ फिथाइ थायनायनि उनाव माइखौ जों हा-हानो जानायनि सिगां सिगां बे फुजाखौ जों फालिनाय जायो।
औ
बै समाव बे माइ गायनायजोंल' नङा जोंनि बै दुब्लि फोथारावनो जा बा जोंनि न'खरनि जोंनि साखाथियावनो माखासे आबाद थायो। बैफोर आबादजों लोगोसे माइ आबाद खौबो सरजाबफानानै जेन जोंनि आबादफोरा ओ गुबुन दाावमा दाउसाफोरा फैनानै जेन जोंनि आबादखौ खहा खालामा आरो जोंनि आबादखौ ओ जोंनिफ्राय जेबो खहा खालामा जेन बैफोर खौ जोङो ओ हास्थायनानै बा बैफोरखौ जोङो मिजिंथिनानै बे फुजाखौ ओ बांसिन फुजिनाय नुयो
औ बिनिफ्राय ओ मे एम्फौ एनलानिफ्राय बारग'नोबो हा
औ एम्फौ एनला औ नॊंगौ नोंथां एम्फौ एनलाफोरनिफ्राय दा नोंथांनिसिम आं मोनसे सोंलु सोंनो सानदों
औ सो सोंजागोन
अ माइ आबाद जा मावो न जोंनिया बांसिनानो जोंनि हालामावहाय माइ आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनो औ बेनिफ्राय जोङो माबायदि मुलाम्फा मोननाय जायो बेनि सायाव एसे सावरायनो हागोन ना?
औ। जोङो माइ खौ गायनानै दोननायनि उनाव जोङो दानथामनि उनाव जेब्ला माइआ ओ मोनोना अब्ला जोङो जेब्ला ओ एम्फौ एनलानिफ्राय मोसौ मोसौ मोसानिफ्राय बारग'ना हायोब्ला जोङो ओ मोजाङैनो ओ आबादखौ मोननो हायो जेरै
औ नंगौ।
आथिखालनि मुगायाव एम्फौ एनलानि मुलै होनानै ओ एबा हाग्रा थैनायनि मुलि होनायनिबो नाय जादों मानो होनोब्ला ओ बिनि जाहोनाव मा आथिखालनि मुगायाव ओ माइआ एसे बिबांनि जानाय जादों फस्ला माइ फसला ओ।
नंगौ।
बेनिखायनो ओ बाराबो मोननाय जा जाया माइखौ ओ अब्लाबो आं नोंथांनो ब बुंनो माइआ जेब्ला मोनो अब्ला जोङो हानानै लाबोयो। हानानै लाबोयो खासि। जेबा जों आथिखाल मुगायाव गोबां ओ जन्त्र मि दङ जेरै माइ हाग्रा मेसें जों हानानै लाबोयो। जों माइ आं सानो जे माइ हाग्रा मेचिनजों हायोबोला। माइआ गाज्रि जायो। होननानै सानोमोन सानो आङो ओ आरो। सिग खौबो एसे बिबांनि मोनो होननानै सानो।
औ नंगौ
बेखौ जोङो ओ ओंखाम जानो थाखाय जोङो बेखौ फोराननांगौ जायो फोराननायनि उनाव ज जोङो बेखौ मिस मेसिङाव सौनांगौ जायो मिसिङाव सौना लाबोनानै जों बेखौ जावनांगौ जायो जावनायनि उनाव जोङो बेखौ दैजों एसे साफा सुनानै जों ओंखाम संजायो आरो जों जाग्रा आदार हिसाबै खालामनो हायो।
दा नोंथांजों बेखिनिखौ सावरायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों।
खर
नोंथांनिसिमबो फिन साबायखर आंनो माखासे